औ। खोनादों।
नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादों नों
औ आं औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ माबोरै दङ?
आं मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ। ओ आं नों नोंखौ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों बर'फोरनि जौ संनायनि बागै एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो फनखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना
हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ बिदिब्लाथ' जौ होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय फारसे बिथिंजों नायोब्ला जोबोद गाज्रि नाथाय फारसे बिथिंजों नायोब्ला ओ मोजांखौ जोङो नुनो मोनो
नोंगौ नांथां
थिग बेबायदिनो जोंना बर' आइजोफोराहाय
औ
ह दानि मुगायावहाय जौखौ संनानै एबा फाननानैहाय ओ गोबां रां खामायना बिदिनो जोंनाओ न'खरनि एबा जोंना ओ गथ'फोर गथाय एबा फि फिसाय बायदिसिनाखौ ओ रांनि बिथिङावहाय जोबोर ओ हेफाजाब होनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो औ बिदिनोहाय जोंना बर'फोरा जौखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोंना गिबियावनो जौ संनो थाखाय एमावखौ नांगौ
नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय जोंहा ओ माइरंखौ सुना लानाय जाहैबाय सुना लाखांनानै ओ बे माइरंखौहाय दसे दसे फोरानो, फोरानखांनायनि उनाव जेबोब्ला दैया सरायो अबोब्ला बेखौ औ दैखौ फुदुंनानैहाय बे दैआव होसनना होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओंखाम संनाय बे रखम सङो। जेबोला औ जेबोला बियो संनाया मोनो अबोलाहाय बेखौ जोङो ओ दिहुनो दिहुननानै एरननानै दोननाय जायो माबायाबा प्लास्टिक एबा जोंना थालिर बिलाइयाव एरनना दोनो बिदिनो जेब्ला बियो गुसु गुसु जायो अबोलाहाय जोंना ओ बे गुसु जानाय जोंनि जौ बानायनो लागा ओंखामाव बेखौ जोंनि ओ एमावखौहाय सिफ्रुनानै बेखौ ओ दै लागाय लागाय फोननाय जायो बेवहाय, बेखौ मोजाङै औ मोजाङै फोनजोबनाय जायो जाहाथे बे जोंना सेवनानै थाङा बिदिनो जोंना फोनखांनानै औ फोनखांनानैहाय जोंना दसे ओ दोननायनि उनाव बेखौहाय ओ माबेबा बासनफोराव सोनाय जायो। जेनेबा औ सेरेब बाल्थिं खान्था बेफोराव सोनानैहाय दोननाय जायो बिदिनो औ बिदि बिदिनो जोंना बेखौ ओ साननै सानथाम थाम नायनि उनाव जेबोला बियो रोसिया ओंखारगोन अबोला बेखौ जोंना लोंनाय जायो
नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंना ओ जौखौहाय संनाय जायो नोंथाङाबो आंनो औ जौनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां जौआ मोननै रोखोमनि थायो मोनसे जाहैबाय जौगिसि जायखौ जों जखाय होननानै बुङो। मोनसे जाहैबाय जौ गोरान। नङा होमबा? एमाव जौ बानायनो एमाव नांगौ गिबियावनो एमावखौ माबादि बानायो बेखौ बुंगोन आङो ओ मोखोना बिलाइ ओ मोखोना बिलाइ आरो खान्थाल बिलाइखौ देनाय जायो। माइरंजों लोगोसे माइरंखौ खौ गिबियावनो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो से घन्टा एबा नै घन्टा सोमनानै दोननो सोमनानै दोननायनि उनाव माइरंखौ सुना बोखांनायनि उनाव बेखौ खा
मोखोना बिलाइ आरो खान्थाल बिलाइजों लोगोसे दिंखियाव देफानाय जायो देफानाय बेजों लोगोसे आरोबाव बायदिसिना हाग्रानि मुवाफोर होनाय जायो नाथाय खान्थाल बिलाइ आरो मोखोना बिलाइआ, मोखोना बिलाइखौ गुबैयै नांथारगौ। खान्थाल बिलाइ आरो मोखोन बिलाइजों लोगोसे बे माइरंखौ देफाखांनायनि उनाव बेखौ दैजों एसे गिसि खालामनानै लादु बायदि ओ सिथुमनानै दुलुर खालामनानै बेखौ सान्दुंआव फोरानहोय जायो ओ फो खोबनानै दोननाय जायो गिबियावनो खोबनानै दोननायनि उनाव जेब्ला बियो एसे मोजां जागोन बेखौ सान्दुंआव फोराननाय जायो साननै सानथाम जेसेबां हायो फोरानो बेनि उनाव जेब्ला नांगौ जायो अब्ला जौआव जों बे एमावखौ जौ सावनाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन माइरं संनायखौ बे खौहाय एमावखौ बाहायनाय जायो ओ बेनि उनाव जौ गिसि जेब्ला जौवा जायो ओ संखांनायनि उनाव जेब्ला जौवा रोसि ओं आरो खान्थायावहाय एबा थौ वआवहाय बे रोसिखौ जौ गिसि होननानै बुङो। जौ गिसिखौ ओ बर'फ्रा माइ गायनायफ्राव बा अबेबा-अबेबा जाय ओनसोलाव गोथैफोरनोबो बनायाव बाहायनाय नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो आरोबाव जौ गोरान खौ बे जौ गिसिनिफ्रायनो मोनथाम थौ दोननानैहाय पाइजों लो गोसे बथलाव अर सुनानैहाय सावनानै दिहुननायखौ नुनो मोनो। बेखौ जौ गोरान होननानै बुङो। आरोबाव आं खोनानो मोननाय बादि ब्ला जौ गिसियाव जौ गिसि लोंनायनि मुलाम्फाबो दं होननाय खोनानो मोनो।
औ नंगौ।
जौगिसि दं होननानैबो खोनानो मोननाय जायो। ओ जौ गिसि जौ जोङो लोंनायनि मुलाम्फा दं होननानैबो खोनानो मोनो। खोनादोंना? नोंथाङा
औ खोनायो नोंथां।
औ, जौ गिसि लोंनायनि मुलाम्फायानो जाहैबाय दा गरम बोथोराव बिराद गरम जायो। अब्ला जोंना हासुनाय एबा इउरिन इनफेकसन जायो। बेखौ हामो होननानै मिथिनो मोनो। लोगोसे जौ गोरान लोंनायखौबो ओ जोंना ओ गोजौ थै नारथायनि बेराम जायो। नङा होमबा? हाइ ब्लाड प्रेसारनि बेरामखौ जौ गोरान लोंनायजों फाहामनो हायो होननानै मिथिनो मोनो। बेखौ मोननै-मोननै रोखोम दङ। जेनेब्ला मोनसेयाथ' जौ लोंनाया बिराद गाज्रि जोंनि थाखाय। फारसेथिंजाय जौ लोङोब्ला खायसे - खायसे बेरामा हामो होननानैबो मिथिनानै मोननाय जायो। नाथाय बांद्राय लोंनो नाङा। आङा बेनो आरोखि ना मा बुंनो सानो नोंथाङा?
औ नोंथां।
औ।
औ जोंना सान्नानै नायोब्ला बिदिनो फारसे बिथिंजोंहाय जौ लोंनाया मोजां। नाथाय फारसे बिथिंजोंहाय जौ लोंनाया गाज्रि। बिदिनोहाय जोंना औ। गोदो गोदाय आबै आबौमोना जौखौ लोङोमोन जोंना बिदिनो ओ खामानि मावखांना एबा बिसोरो माबा मोनसे खामानि मावखांनानै दसे जनाय समाव हाय ओ बिसोरो जौखौ काबसे बा काबनै लोंहोनानै गावनि देहाखौ मेंगा ना मेंगा होयोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे बिसोरो ओ बिदिनो सानसेया खामानि मावसे मावनानैहाय बिसोरो हरावहाय गावनि मोदोम सा ख्रु साख्रा जानायफोरखौ ओ बिसोरो ओ थानो हायैनि जाउनाव बिसोरो जौ लोंनानै दो उन्दुलांहोनो थाखाय जौखौ बाहायनाय जायोमोन। नाथाय जोंहा दानि मुगायावथ' जोङो बेनि उल्थाखौसो नुनो मोनो। जेनेबा जोंना दानि मुगायाव गोबां ओ उन्दै बैसोआवनो ओ जौ लोंनायखौ नुनो मोनो, गोबां सेंग्रा सिख्ला जौ लोंनाय खौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नों थां। खायसे खायसेया न'आव लोंनाय जौखौ ओ जेरै
ज
जाबादि न'आव जाबादि बानायो बे खान्थिजों बानायालाबसिनो खायसे ओ फालांगि खालामग्राफ्रा जौ फानग्राफ्रा ओ थाब थाब जौ फाननो थाखाय बायदिसिना रासायनारि मुवाफोर होनानैबो जौ बानायनाय नुनो मोनो जायफोर मानसिनि देहानि थाखाय बिराद गाज्रि नङा होनबा नोंथां? इउरिया एबा सादा फोरबो होनानै बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो जायफोर जोंनि मानसिफोरनि देहानि थाखाय गाज्रि नङा होनबा नोंथां।
जौ लोंनायाव ओ न'खर बांद्राय जौ लोङोब्ला देहायाथ' गाज्रि जायोआनो लोगोसे न'खरावबो सुख सान्थि गैया जायो नंगौना नङा नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा?